हेलौ
औ
नोंथां खोनाबाय ना?
औ खोनादों।
दा जोङो बर' हारिनि हाबा हुखा बेनि सायाव सावरायनोसै।
औ दे जागाय दो।
ओ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायारिजों गोथौ सोमोन्दो दङ।
औ नंगौ।
जोंनि बर'फोरा बांसिनै आबादनि सायाव सोनारनानै थायो।
औ
बिसोरो बोथोर लायै बोथोर गोबां आबाद मावो। जेरै दैज्लां बोथोराव आलु औ मेसें बोथोराव आलु कफि लाफा दुन्दिया बेफोरबादिनि आबाद मावो आरो दैज्लां बोथोराव माइ बहल, जिंखा बेफोरबादि आबाद मावो।
इजों लोगोसे बर'फोरा आबाद मावनायजों लोगोसे अमा फियो। अमा फिनाया बर' हारिनि मोनसे गुबै माने बर'फोरा अमाखौ फिसिखाथारो। इजों लोगोसे दाउ, बोरमा, मोसौ बेफोरबायदि खौबो फिनानै थांनानै थायो।
उम
जोंनि बर' हारिनि न'खर न'खर गासैनियावबो जोङो मोसौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोनिफ्रायनो बर' हारिया मोसौजोंनो हालेवनानै जाबोदों। गोदो गोदाय बर'फोरा मोनसे फोथायोमोन दि जायनि न'आव मोसौ गैया बिनियाव लोखि गैया होननानै फोथायनाय दंमोन। बेजों लोगोसे बर'फोरा औवा राइदोंनि
औ
आइजें आइला दिहुनोमोन जेरै सानद्रि जेखाइ खबाय सेन बैफोरबायदि आइजें आइलाफोरखौ दिहुननानै बिसोरो बाजाराव फाननानै बेजोंनो जिउ खुंङोमोन। लोगोसे बर' हिनजावफोरा। दख'ना, गामसा, फालि बेफोरखौ दायो।
औ।
आगर एरो। जोंनि बर'फोरा सि दानाय आगर एरनाय बेैफोर हाबाफ्राव बिराद आखा फाखामोन।
औ औ थारैनो नोंनि बुंनाय बाथ्राफोरा सैथोजोब। ओ बेनि गेजेरावनो ओ बर'फोर बुंङोब्ला
औ।
आबाद मावनायानो ओ बर'फोरनि गुदि बिथा होननानै बुंनांगोन।
औ।
बांसिन बर' न'खरफोरानो थांना थानो थाखाय आबादनि सायाव सोनारो। जेरैहाय मेसें बोथोराव मेसेंनि आबाद जे गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरनि आबाद बा दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरनि आबाद।
औ।
दा बेबायदिनो आबाद होननानै बुंङोब्ला बिसोरनि थाखाय जि माइ आबाद नैबेनो गाहाय होननानै बुंनांगोन। ओ माइ आबादनि अनगायैबो बिसोरो जि जुखाम, गम, बेसर, दालि आरो बेबायदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंजों लोगोसे बे फिथाइ सामथाइफोरनिबो जि आबाद बेेखौ मावनाय जायो।
औ।
ओ बिसिनि ओ दोरोङारि आरो गोदान मुगानि आबाद मावनाय आदबफोरखौ जे
बिजिरनानै नायोब्ला नुनो मोनो जि बिथांमोना जि गोदोनि समनि जि आबाद मावनाय स्टाइल आरो आथिखालनि आबाद मावनाय स्टाइल ओ गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदोङो। ओ गायनाय आरो आबाद दैखांनाय समाव गासै बर' न'खरानो हानजायारि ओ हाबानि गोख्रों मोन्दांथिखौ दिन्थियो होननानै जों बुंनांगोन।
उम।
ओ बैफोर आबादनि अनगायैबो जि बर' न'खरफोर। नैबे न'खरफोर एबा सुबुंफोरा। आबादनि अनगायैबो जि जिब जुनार फिसिनाय बायदिसिना हाबाजोंबो ओ गावनि जिउ खुंनायनि गुबुन मोनसे लामा नैबेखौ ओ लायो होननानै आं बुंनो सानो।
दा बेबादिनो गोबां बर' न'खरफोरा जे मोसौ, मैसो बोरमा, अमा, हांसोफोर एबा बायदिसिना जिब जुनारफोर फिसिनायनि गेजेरजों जे रां खामायनायनि गेजेरजोंबो गावसोरनि न'खर सुंथानाय बे हाबा नैबेखौ ओ मावलाङो। बे ओ जिब जुनारफोरानो ओ जोंनि देहानि थाखायबो ओ गोनां बिफाव लायो। मानोना बैफोर जिब जुनार जेरै मोसौ ओ बायदिसिना मैसो बेफोर जोंनो गाइखेर होनायजों लोगोसे ओ जोंनि देहानि थाखायबो मोजां। बिफावखौ लाबोयो बेबायदिनो दाउफोराबो ओ दाउदै दिहुना होनायनि गेजेरजों जोंनि गे मोदोमाव ओ प्रटिन सोरजिना होयो।
उम
ओ बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव जेन ना हमनाय हाबा अरायबो मोनसे सरासनस्रा खामानि बेफोरो सोलिबाय थायो ओ बे बिसोरो जेब्लायबो दैमा फुख्रि एबा दैबाव बायदिसिनानिफ्राय जि ना हमनानै बे हाथाय बाजाराव फान्नायनि गेजेरजों रांखान्थियारि लामा नै बेेफोरखौ ओ गोख्रों खालामनानै लायो।
उम।
बेबायदिनो बरफोरनि हाबा बुंबावोब्ला ओ गुबैयै बर आइजोफोर बिथांमोना जि सि दानायनि गेजेरजों जि गावनि न'खर नैबेफोरखौ ओ सुंथानानै लाखियो। अदेबानि बे सि दानाय हाबा नैबे सि दानाय हाबाया गोदो गोदाय ओ आजै आजौ बिथांमोननिफ्रायनो सोमजिबोनाय मोनसे हाबा होनना बुंनांगोन।
औ
फ्राय ओ गोदोनि समाव ओ नायोब्ला एबा सानहरोब्ला जों नुनो मोनो ओ साफ्रोम न'खरदावनो जे हिसानसालि नैबे हिसानसालिया ओ थानो गोनांथि दंथारोमोन। नाथाय आथिखालाव नैबे खौ एसे खम बिबांनि नुलांनो मोननाय जादोंङो ओ बेबायदिनो बर'फोरनि हाबा हुखा बुङोब्ला ओ नैबेफोरखौनो बुंनो हा हायो ओ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
औ जोंनि उम बर'फोरा माने गोबां खम बिबांनि साख्रि मावो। आरो बांसिनानो गामि ओनसोलाव थायो आरो खायसे खायसे जाय साख्रि मावदों बिसोरल' थाउन सोहोराव थाहैयो।
औ
आरो गामिनि जा सुबुंफोर बिसोरो गावजों गाव गोरोबलायनानै ज'यै मावलायो
औ
खामानिफोरखौ
थारैनो
अ गामि ओनसोलाव उम जायखि न'खरावनो जेखि प्रब्लेम जाया बिसोरो गावजों गाव मदद होलायो।
ओ औ
ओ बेबादिनो बिसोरो ज' ज' लोगो नांनानै खामानिफोरावानो होनजाय हो जा मानो गुबुन प्रब्लेमानो जा मानो गामि ओनसोलनि सुबुं फोरा ज' ज' लोगो नांनानै मदद खालाम लायो।
औ थारैनो नोंथाङा बर'फोरनि जि जिउ खुंनाय राहा नैबेनि सोमोन्दैबो सुंद'यै फोरमायथि बाय ओ बेनि गेजेरावनो आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावनो सानदोंङो
औ अ
जे जे बर' हारिनि जिउ खुंनाय राहा बुङोब्ला बिसोरो जोबोद गोरलैयै गोरलै आदबै जिउ खुङो अदेबानि ओ आथिखाल जे टेक्न'लजि मुगा ओ नैबेजों गोरोबफाया लाबानो जोबद गोरलै एबा नेचारेलि बिसोर जिउ खुंनाय राहा नैबेखौ ओ फालिबोबाय दङ। दा बिसोरो मोनसे आब्रुथि गोनां ओ आरो बे जोंनि मिथिंगाजों ओ सोमोन्दो गोनां मोनसे हारि।
दोरोङारि महरै बिसोर बिसोरो माइनि फोथार हाग्रा आरो दैमाफोरजों बेंखनजानाय गामि फोराव बांसिनै थायो। बुहुद जों गोदोनि समाव सानहरोब्ला बिथांमोनखौबो जोङो ओ हाजो सेर सेर बा दैमा दैसा सेर सेर एबा हाग्रा बंग्रा नैबेनि सेर सेर थायो होनना जोङो खोनानो मोनदोंमोन।
औ
ओ बिसोरनि जि जिउ खुंनाय राहा एबा ओ ओम थाथाय ओ नैबेफोर बिथिङाव नायोब्ला बिथांमोना गुबैयै गावसोरनि थानाय न' माने बेखौ औवा दंफां एबा थुरि ओ बायदिसिनानि गेजेरजों बिसोरो गावनि थानाय जायगा एबा न' नैबे खौ लुनानै लायोमोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनो।
औ
ओ नाथाय आथिखालाव बिथांमोनाबो ओ
बेफोरखौ एसे एसे नागारै नागारै गोदान मुगाजों गोरोबफानो हमदोङो। ओ मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव गोबां न'खरावनो नुसै इन्जरनि न'नि अनगायै जे पाक्का एबा इथानि न' ओ बेबादिनो बर'फोरनि जिउ खुंनायनि राहा होननानै बुङोब्ला ओ जों गोब बाथ्रा सावरायबो बाय बेबादिनो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा?
दा नोंथां जोंना समनि आंखाल सम गैला। बेखायनो दा जोंनि सावरायनायखौ बावनो दोन्थ'नोसै।
औ जागोन दे।
औ